खोनाबाय हेलौ हेलौ
औ
खोना खोनाबाय दा?
औ खोनाबाय‌ खोनाबा
दा नोंथांनाव बेखौनो सोंनाय जायो ओ दा नोंथाङा उम बर्थमान मा खालामगासिनो दं?
बर्थमान ओं जेबो मावथ'नाय जायाखै।
उम दा नोंथाङा ओ जेनबा बुहुमाव थानानै अबे बबे जायगाखौ मोजां मोनो आरो बेरायनो लुगैयो बेयावथ बुहुमावथ गोबां रोखोमनि जायगा दङ जे बेरायनांगौ जायो उम माखासे काल्चारफोर थायो ओ दस्रा रिलिजन मानि बिदि काल्चार थायो दा नोंथाङा बिफोरखौ एक्सप्लर खालामनो सानो ना मायो मा बुंनो सानो नोंथाङा बिनि सायाव?
बेखौ एक्सप्लर खालामनो थाखाय एसे फैसानि गोनां जागोन।
औ बेथ फैसायाथ' फैसा बेथ फैसाया नङाबा जाया जेनबा ओंखायनथ दायो नोंथाङा बे ओ बेरायनो गोसो जाना जाया बा दुनियानि मानसिफोरजों लोगो हमनो गोसो जाना जाया?
जायो जायो नोंथां जायो।
जेरै गोदान गोदान सुबुंफोरखौ लोगो मोननाय जायो आरो माखासे गोदान गोदान एक्सपिरियेन्स मोननाय जायो लानाय जायो न'ले सा बारायो जोंना दा नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों
दा उम बिनि बेलायाव मा बुंनो सानो?
बिनि बेलायावथ' थांनांगौ जाहैबाय बेरायनांगौ जाहैबाय सम मोनब्ला। से मेनेज खालामनांगौ।
नोंथाङा बेरायनायखौ मोजां मोनो ना मोना जेन'बा
बेरायनायखौथ' मोजां मोनो बयबो आंबो मोजां मोनो।
ओ दा नोंथाङा बाइकफोर स्कुटिफोरजों बेरायनो गोसो जायो ना जाया? जेरैहाय रायदारफोर थाबाय जोंना रायदारफोर गोबां दं आजि आथिखालनि आ आजिखालिनि मुगायाव आरो ओ लं द्राइभ माने एकदम बेरायनो गोसो जानाय जाया बाइकजों फुल मानि मोनसे नेसनखौनो बेरायनो इदि गोसो जानाय जाया आरो गोबां मानसिफोर दङ ओ गोबां मानि दस्रा दस्रा खान्ट्रियाव बाइकजोंनो बेरायो बिसोरो माने गावनि बाइकखौनो लाफानानै दा मा बुंनो सानो?
बेथ' बेरायनांगौ जाहैबाय सेंग्रा सम थानायावनो बैसो थानायावनो एसे एक्सप्लर खालामनांगौ बैसो थांबा मोनफिना दाथ' गैजाथ'वा बाइक देनां जाबायबायोबा बेरायगोन एसे ट्रेबेल खालामगोन
नोंथाङा एसे फेमास फेमास जायगानि बा बागै खिन्थाना होदो अबे बबे जायगाखौ मिथियो आरो अबे बबे जायगाखौ बेरायनो लुुबैदों
खाथियाव दङ सिक्किम बहुद मोजां दार्जिलिं शिलं
औ बेथ' जोंनि साखाथि मानि जोंनिनो माबा जाहैबाय ओमफ्राय आरो बाव जोंना दङ अरुणाचल अरुनाचल दङ जोंना आरोबाव मिज'राम जोंनि जोंनि नर्थ इस्टआव जोंनि नर्थ इस्ट आवनो गोबां रोखोमनि जायगाफोर दं मोन ओ ओ जाय खौ जों नायनो थाङोब्ला बुंनो थाङोब्ला ओ मानि आउट कान्ट्रि बायदि बेबायदि भिउ मोनो
औ
जेरै दस्रायाव ओ दस भिउआ एकदम आलदा जायो ए लकेल बेै जायगा फोरनि बायदि दा बेबायदि भिउ मोननो हायो जेरै जोंनि बे अरुणाचलावनो जा मिज'रामावनो जा मेघालयआवनो जा शिलं बेफोराव गोबां आरो वाटारफल वाटारफलबो नुनो मोननाय जायो मोजां मोजांनो
ओम
जोंना नै अरुणाचलाव आरो दङ जिर' भेलि बेबो चाइनानि बायदि बिदि नुनो नागिरो जायगाखौ एकदम
ए
जिर' भेलि मेसुखा गोबां रोखोमनि आरो ओम मा होनो बेखौ थुमजां दङ जुख' भेलि दं नागालेण्ड इटानोगोर बेफोरावबो गोबां मोजां मोजां जायगा दं बेरायनो दा बेफोरखौ बेरायनो गोसो जायो आरो आङो
औ
आरोबाव दं जाहैबाय जोंना ओरैजायहाय माबायावहाय साउटआवहाय ओ केरेलाफ्राबो मोजां जायगाया
औ
खेरेला थाबाय
जानाय लोंनाय
ओ माबा थाबाय ओ मा होनो आ ओम ओ राजस्थान ओ डेजार्ट बालाहामा बाला बाला बालाबारि बाव बबा डुबाइ बायदि फिल मोनो आरोना बेयावबो दडेजार्टाव थांबा मानि उट उदगादना मा होनो बेखौ ला बेबो थायो लाफालायनानै
उम
हाब जोंनि जाय जोंनि कान्ट्रियावनो जोंनि हादरावनो गोबां रोखोमनि बेरायनांगौ दं आरो दस्रा कान्ट्रिनि बारैलाय मा रायज्लायनो नङा होमबा
दस्रायाव थांनो हायोबाथ' मोजां
आरो दं गवा जोंना नै गवा गवायाबोथ' आलदा फिल्ड होयो ए गवायाबो एकदम आउट कान्ट्रि बायि फिल होयो ओ बिस थाबाय गवायावथ' बाब ओम गोबां गुबुन गुबुन हादरनिफ्रायबो फैयो गवायावथ' बेयाव लोगो मोनजोबो
औ एक्सप्लर खालामफैयो
गवायाव बिराद फेमास जायगा इण्डियआव गवाबो आमफ्रायार आरो‌ जोंना ओरै ओ मा कश्मिर थाबाय लादाख थाबाय
उम
बेफोरावबो जों बेरायनो हायो काश्मिराबो एकदम बा मोजां जायगाया जों नुयोना भिडिअफ्राव मभिफ्राव फिल्मफ्राव बर'फ बर'फ गोलैलायनाय बर'जों गेलेलायनाय
औ
आरो मा होनो बेखौ मानालि मानालियाबो मानालिखौ मोनथियोना मोनथिया नोंथाङा
मिथियो
ओम मानालियावबो थांनो गोसो जायो आङो आरो अरुणाचलनि बे बावदोंसो आङो थावां थावां थं बेेरार मानसि थांगासिनो ना जोंनिफ्राय नै जोंनि माबानिफ्राय मा होनो लकेलनिफ्राय जोंनि जायगानि ओमफ्राय बाइकजोंनो थांजोबो माथो टाउनाव
उम
बेक बेेक मानि माबा लाजोबनानै मा होनो ज' ज' सोरबा सोरबा माबा सानै सानै थाङो सानै सानै गाखोनानै थाङो
उम
सोरबा सोरबा सिंगोल हारसिं थांबाय सोरबा सोरबा ज' ज' थांबाय ग्रुबै सोरबा सोरबा बिदिनो लोगो जानानै थांबाय लोगो लालायलायनानै दा आंबो बिरायनो गोसो जायो आरो माने बेबायदि नुबा आरो ओ आउट कान्ट्रिनि बेलायाव नोंथाङा अबे बबे जायगाखौ बेरायनो गोसो ओ अबे अबे कान्ट्रिखौ बेरायनो गोसो जादों एसे फोरमायदों
आं थांनो गोसो हो फार्स्ट अफ अल जापानिस जापानाव मानो होनबा बिसना कालसारानो बेलेगथार आरो जायगायथ' बरियाखा
कानट्रि एकदम बुंनाङा दाबुंसै जेमानि
बिनिफ्राय इउ एस थांगोन जेनेबा थांनाय जायोबा
इउ एस आबो औ मोजां आरो बहाय थांनो लुबैदों चाइनायाव थांनो लुबैयोना लुबैया?
चाइनायावबाबो थांनां-थांजायो बावबो बिराद मोजां बिसिना टेकन'लजिया एकदम हाइ केेक ट्रेनफ्रानो उल्थासो खारो
टेक्न'लजिया बिसिनाव बुंनाङा ट्रेेनआ उल्था खारो ओमफ्रायो आरो बिसना माबा मा होनो ओ दै सिङाव गारि सालाय जायो आरो बिसोरना गारिया मान सालायलायनाङा
अट'मेटिक
अट'मेटिक ओमफ्राय आरो बिसिना ओ द्रन ड्रनानो डेलिभारि खालामो बिसि आफिना मोनसे स्टेसनाव थानांगौ आरो नोङो दा ओरैबायदि टेक्न'लजिखौ जों नुनो मोनो चाइनायाव
उम
मानि मोनसे स्टेसन थाबाय बेयाव कल खालामनांगौ आरो
उम
द्र'ना नोंनो नों माडलिभार नों मा जिनिस नांगौ बेखौ माबा होफैयो ओमफ्राय आरो मोनसे खोथाबाव चाइनायाव जुदि नोङो मबाइल बावलांबाय नोंनिखौ
औ
ओमफ्राय नोंहा पेमेन्ट खालामनांगौ अनलाइन होनबा मबाइल नांलाया आखाइजोंनो जायो बिसोरना मोनसे ओ मोन मोनसे ओ फिंगार फिंगारप्रिन्ट होनायनि मोनसे साइन थाखायो बिसना बेजोंल' होनांगौ
मोजां थानलांगोन
थांनांगोन सानसेबाबो देनां नायथारनांगोन आरो जोंना नै माबा थाबाय एक्सपेनसिभ ओ मानि बुहुमनिनो एक्सपेनसिभ जायगा जेरैहाय मा सुइजारलेण्ड बेयावथ' थांनो हा थांनो हाया होननाय खोनादों गोबां मानि ना खरसाया बांसिन आरो
थाबोला बाया
हाबहोलाबायो मानि ओ फैसाया बांसिन नांगौ जायो आरो बि सुइजारलेण्ड बेरायनो थाखाय ओ माने सानसे थानो थाखायनो ओ एक लाग बिदिनो फन्सास बिदिसो नांगौ होननाय खोनादों सानसे साननै थानो थाखायनो बिदिनो दस लाखसो जों दस लाखजों माबासो थानो हागोन सानथाम सानब्रैसो सानबासो बिदि नांगोन आरो दा जोंनावथ' हनै एसे प्रब्लेम जायोना
उम
फैसानि प्रब्लेम जागोन आरो नोंथाङा ल बाजेटआव बेरायनो बबे बबे जायगाखौ सानदों अबे बबे हादोरखौ बेरायनो सानदों ल' बाजेत
ल बाजेत हादराव
औ
लबाजेटआव थाङोबा जापानानो मोजां बेस्ट
ल' बाजेट जापान जापानाथ' जापान' जोंना माबा जाबाय एसियान कान्ट्रि जाबाय
हम
उम इउरपियान कान्ट्रिया जिखुनु बांसिन दाम गोसासिनखाबो एक्पेनसिभ जायो इउरपियान इउरप फरेन कान्ट्रिया जोंनि एसियानि एसियानावबो बेरायनो हायो जों गोबां गुबुन जायगायाव जेरै थाइलेण्ड थाबाय थायलेण्डआवबो बेरायनो हायो बेत नाम थाबाय फिसा फिसा जायगा बेयावबो मोजां आरो माबा थाबाय मा होनो मा होनो बेखौ डुबाइ डुबाइयाबो एसियान गोलैयोमोनदां
दुबाईआ दुबाई दा आलदालै बेना
ओ आरो गोबां मेरला दं गोबां गोबां रोखोमनि दं दा बेरायनो हायोबा दा आं मानि सानो बेखौनो जुदि आङो पन्सास बोसोरसिम जाबाय पन्सास बोसोरसिम जायोबा आङो बेरायनो सानदों आरो आरो मानि खामानि मावला आं पन्सास बोसोरनिफ्राय खालि ट्रायभेलिं जागोन आरो आंना दा नोंथाङा मा बुंनो सान सानो बिनि सायाव
बिनि सायाव आंथ एसे सिगां हायोब्ला मोजां पन्सास
औ जुदि सिगां हायोब्लाबो मोजां मानो होनबा जोङो पन्सास बोसोरबाबो जोङो बे समावहाय उम सेंग्रायैनो थागोन मानो होनबा जों ओ जोंना मा होनो बे दंखासै आरो ना ओ ववार्क आउट खालामगोन जोङो फिटनेस ओम जानायफ्रा मोजां जागोन वार्कआउट खालामसै जोङो मोजाङैनो जेरैहाय माबा माबा मोन थायो ओ मा होनो सेलेबेटिफ्रा दासिमबो बोरायनो रोङै बेबायदिनो बेबायदि जाहैखागोन जों दा आङो बिदि सानदोंमोन आरो ओमफ्राय दा नोंथाङा मा सानदों?
ओरैनोथ' बेनोसै बेरायनो मोनब्ला मोजां सम मोनब्ला देनां बेफोरनोसै
दानिफ्रायनो आं सानदों फैसाफोरखौ फैसाफोरखौ बेरायनायनि थाख ओमफाय ओ एसे एसे सेभिंस खालामलांनो
एक्सट्रा मानि बानायनानै दोनखानानै जेरैहाय ओ नैबेयो बेरायनायनि थाखाय बेबायदि प्लानिं खालामदों आरो
उम
खालामनांगोन
बेबायदिनो खालामनांगोन बायदि मोनबाय आङो नङाबा दानिफ्रायनो प्लानिं खालामखायाबा एसे प्रब्लेम जानो हागौ उनफ्राव
औ